औ खोनादोंं दा? औ आं खोनादों दे
ओ फ्रि दङ ना नोंथाङा?
फ्रि दंथ'यो दे आङो। जेबो मावनो थ'नाय जायाखै
दे बिदिबालाय आङो एसे बर'नि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै नोंथांनियाव कुइसन सोंनो सानदोंमोन?
दे जागोन। सोंनो हायो।
दे होमबालाय बर'नि गाननाय बै गामसा आरो दख'नाफोरखौ मा मारैहाय सोंनाय जायो आ आरो माबोरैहाय दानाय जायो नोंथाङा मिथिगौबा एसे फोरमायना होजागोन ना?
मिथिनायाथ' मिथियो। आं थेव बहाय सोंफेरनो मोनाखै नालाय आङो ओ जिखिनि मिथिगौ आं बेखिनिखौ बुंगोन आरोना। ओमफ्राय दानोथ' आं औ दानोथ' आङो रोंगौ थेव बा आङो सों नायखिखौ आं बांद्राय रोङा। आं नुदों। आं बेखिनिखौ आं बुंगोन।
औ औ
उम दानो दख'ना आरो गामसाखौ सोंनोब्लाथ' नोंहा खुन्दुंनि गोनां थि जायो नालाय नोङो नोङो माथानि नोङो दायोब्ला दख'नाखौथ' जोङो बां बांसिनानो माथानि गानो। माइदि होनाय जेराव बेखौ होनोम? ओमफ्राय गामसाफोरखौबो जोङो माइदि होनायखौ जोङो बाहायो। बेनिफ्रायहाय जोङोहाय माइदि होनो गोनांब्ला नोंहा बेवहाय मार होनांगौ बे माइदिखौ होनांगोन। ओ जेनेबाहाय नोङो नोंनि न'आवनो ओंखाम थायोथ' बे जोङो बांसिन बिनि ओंखाम आग्लायनायफोरखौहाय जोङो होयो। बा सोरबाबा बे माइदि होनो थाखायनो ओंखामखौ संनायबो जायो। खुन्दुंखौ नोङो ओ स हाथायनिफ्राय नोङो बायनानै लाबोबाय बेनिफ्रायहाय नोङो ओ माइदि होनो थाखाय नोङो ओंखामखौ रुबाय। रुनानै दोखो दोख रुबाय आरो गोलो गोलो ओमफ्राय जेब्ला मा दैजों ओंखामजों गोलो गोलो जाबाय अब्ला बेवहायहाय गुसु खालामनानैहाय नोङो ओ बे लाबोनाय बायनानै लाबोनाय खुन्दुंखौ नोङो सोमनो हायो ओमफ्राय दसे सोमनानै नोङो खामफ्लायावहाय नोङो नाखन'नो हायो आरो नाखन'यो आरो ना। जेनेबाहाय बे माइदिया बे ओंखामनि ओ रोसिया बा ओंखामनि बे गेब्लेनायाहाय बे खुन्दुंआव नांनां गोन ओमफ्राय बेबायदि बिदिनो नाग्लियो नाग्लिनानै दास्रिबाय दास्रिनानैहाय नोङो सानदुङाव नोङो फोराननांगोन बे खुन्दुं थलाखौ बा खुन्दुं मुथाफोरखौ नोङो सान्दुङाव फोराननांगोन आरो ओमफ्राय बे रानो अब्लासो नोङो खुन्दुंखौ थुननांगोन खुन्दुंखौ थुननानै ओ फमफ्लायाव नोङो खुन्दुंखौ थुनबाय थुननो थाखायबोथ' नोङो सोर लाखिनांगोन जेेनथेर नांगोन नालाय ओमफ्राय सोरखियाव नोङो बे ओ बे थुला थलानि बे खुन्दुंखौ नोङो सोनानै होबाय ओमफ्राय फारसेखै नोङो जेन्थेर नोङो लगाय बाय ओमफाय फुमफ्लाखौ नोङो जेन्थेरनि लान्जायावहाय सोनानै होयोब्ला बेखौ नोङो खुन्दुंखौ सादो थुनै थुनै थुनदो थुननानैहाय नोङो जे जेब्ला सोंनो हानाय फमफ्ला बुरजा जाबाय आरो ना खुन्दुंखौ थुनखांनानै अब्लासो ओ जोङो सोंनाय नि आयदायाव फैबाय आरो ओमफ्राय जोङो सों नोबा बेवहाय ओ माखासे मानि ओ गनसिफोर नांगौ जायो खुन्थियाफोर नांगौ जायो ओरैबो ओरैबो नोङो बेसां गोलाव लानो नोंनि ज अखा बायदियै नोंनो लादो गांबेसे लानो नोङो ला दो बेनिफ्रायहाय जोङो दखनाखौ सोंनोब्ला बे माबायावहाय जोङो सोंनो हासिगोन आरो दानियाहाय। बे बे सोङोब्ला जोङो दोंसे दोंसे यैबो सोंनो हायो आरो गोबां बुरजा बे बे दंफांजों बानायनाय हेन्देल गोनां बे माबायावबो खुन्दुं सों सोंग्राखौबो नोङो बाहायनो हायो। आरो दोंसे दोंसे बो नोङो सोंनो हायो बेबायदिनो नोङो सोंनायाव खुन्थिया थागोन। ओमफ्राय गेजेराव फिसा गनसे थागोन आरो थामथियावहाय नोङो गंसे लावथि बायदि थागोन आरो। ओरैबो ओरैबो बेबायदि फारसेथिं गंनै। आरो फारसेखै गंथाम थागोन आरो बेबायदिनो जोङो सोंखांबाय। सोंखांनानै जोङो गामसायाबो एखे रोखोमनि बेबायदिनो दख'नाया जेरै सोङो बेबायदिनो गामसाखौबो बेबायदिनो सोंनो हायो। बेनिफ्राय जोङो जेब्ला दा नो दानो नागिरो अब्ला दानायनि सिगांथ' नांग आ नो खननांगोन ना बे नोखौबो नोङो। खननो थाखाय गंसे हासंनांगोन गनसे नांगोन आरो नो नांगोन आरो ओमफ्राय दानायनि सिगां नो खदोखौ उलथां फाल्थां खननांगोन आरो बे उल फाल्थां खनबाय खननानैहाय नोङो जेब्ला दानो लागायो बे नोंनि सालखुन्थायाव लागायो इयाव थाथ नांगोन आरो ना थाथ नांगोन आरो गान्दि नांगोन बेबायदि बेनिफ्रायहाय नोङो दानो थाखाय थाखायल'थ' नोङो हाया माजों दानो दालाय दानोथ' नोङो मााखुबो नांगोन जाहैयोना। माखुआवसो जोङो एबा मुस्राखौ मुस्रायाव खुन्दुं सानानै माखुखौ सोनांगोन बेनिफ्रायसोहाय जोङो दानो हायो। बेबायदिनो जोङो माने दख'ना बा गामसाखौ जोङो सोंनानै दानो हायो आरो आरो माबाफोर मिथिनो लुबैदोंबा नोंथाङा बुंनो हासिगौ। हेल'।
मिथिनो लुुबैनायानो जाहैबाय दाथ' मिथिबाय आं गामसा आरो दख'नाखौ बा गामसा माबदि सोंनाय जायो माबायदिहाय खुन्दुं खौ मा बायदि थुननाय जायो बेखौ नोंथाङा आंनो फारि आं नोंथांनियाव दखनायाव आगर एरो बे आगरफोरनि
आगरफोरनि मुंखौ मिनथिनो लुबैदोंमोन ना?
आगरफोरनि मुङाथ' जेनेबाहाय आङो एसेबां मानि आगरफोरनि मुंखौ आङो बांद्राय मोनथिया थेव बो आं मोनथिनायावथ' ओ बे फारौ मेगननो फारौ मेगन गथ गथा गथा जायो दा माने आग बोलो हाय हाय माबागो जों बे माहोनलायनो गनसिजों एरोमोन ओ नामाथाय बे बेबायदि फारौ मेगन ओमफाय ओ बैग्रि बिबार, मोसा आगर हाजो आग गर बेनिफ्रायहाय ओ दाउराइ दाउराइ आगर थायो। दाउराइ आगर, दिंखिया आगरबो थायो। बेबायदि आरो आं बां बेखौ मिनथिया बेखिनिखौ आं मिनथियो आरो जेनेबा बांसिनैनो जोंनि गामसा आरो दखनायावहाय हाजो आगराहाय ओ दाजा योबा एरो। आगरखौ आरो उम गनथिजोंबो एरो। नो खननानैबो दौलाय माबा ओ दौलायनो हायो। बेनिफ्रायहाय नोङो बालेबजोंबो नोङो एर नो हायो आरो। ओमफ्रायहाय आरोबाव दलर बिलाइफोरनि महरफोरखौ जोङो एर नो हायो। ओमफाय दाउराय आग गरफोरखौ जोङो मोनथिनो हायो। एरनो हायो बेनो आरो। बेनिफ्राय आरो माबाफोर मिथिनो लुबैदों नामा
औ मोनथिनायाथ' जेनेब बा आरो मोनथिनो एसे लुबैबावदों आङो जेनेबा जों जे बै दखना गानो बे दखनाया मोनसेल' ओ मोनसेल' दख'ना थायो ना आलादा आलादा रोखोमनि दख'नाफोर थायो, बे खौ नोंथाङा मिथियोबा एसे फोरमायना हो? माने जेनेबा जोङो दखनाखौथ' मोननै ओ जाथोनि दङ होनना मिथियो बे दखनाफोरनि जाथोफोरखौ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना?
दखना दख खुन्दुं आङो बुजिनो मोनासै दख
जेनेबा जोंङो जे लांगा दखन ना बै माबा होनो बेफोरबायदि बेखौ आं मोनन्थिनो लुगैदो। आरो माखौ माखौ मा होनो
जेनेबा लांगा दखनायाथ' बे जों बर'फोरा गाननाय दखनाखौनो होनो। ओमफाय अग्रं दख दखनाया जाहैबाय जाय खौ जोंङो मेख्ला होननानै मि थियो। बे मेख्लाया मा मानेहाय नोंङो आ फाख-फारनैखैबो नोंङोहाय जरा गोनां जायो बेयो माने ओ गोलावहाय दागोन बेखौ जोंङो आरोहाय न'आव थाबाय थानायाव जेब्ला गरम बोथोर बा सोरबाफोर खामानि मावनायाव उसुबिदा जायोना। बेफोरबायदि समावस बे मेख्ला दखना माने अग्रं दखनाखौ गानो आरो बेखौ माने बांद्रायहाय आंङो दानायबो जाया नालाय। नुवाबबो आंङो बांद्राय जोंनि जायगायावहाय गाननाय ओंखायनो आंङो बांद्राय मिथिया। खिन्थु बे आङो लांगा दख खना जोंनि गुबै दखना बेखौबा हले आंङो मिथियो आरो। दखनाखौ आं मिथिनायाव थ मोननै रोखोमनि बे लांगा दखना आरो अग्रं दखना बेबायदि आं मिथियो आरो। उम
आरोहाय आरो जेनेबा आं मोनसे मोनथि थिनो लुुबैबावदों जे दख'नानि खुन्दुंफोरा मा मा खुन्दुं थायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा?
अ हायो आङो खुन्दुंफोरा रोखोम रोखोमनि दङ। माने ओ जोङो माथा जेखौ जोङो माइ होनानै गानोना बेयो खुन्दुङा ओ पलिस्टार बेबायदिथ' जानाय नङा बियो थख्रा जागोन मास्राइस जानो हाग गौ थुख्रा जानो हागौ बेबायदि आरो जों जायखौ मादि मायदि होयोमोन बे खुन्दुंनि मुं ङा थुख्रा नोङाबा मास्राइस जानो हायो आरो
औ
फायहाय पलिस्टार वानप्लाइ बेफोरथ' गरम गुदुं खुन्दुं आरो ना बेबायदि जोङो बेफोर खौ जोङो गाननो हाया ओ गरम बोथोर बोथोराव गाननो हाया नंगौ गोजां बोथोराव जों गाननो हायो थेवबो जोङो गरम बोथोराव गाननो हाया आरो बेखौ बे पलिस्टार होनो वान
औ दे बिदिब्लालाय नोंथांनिफ्राय बेफोर गासै गासैबो खोथाफोरखौ जा मिन्थियामोन आङो बेखौ मोनथिनो मोननानै गोसोआ जोबोर गोजोननाय मोनदों बिनि थाखाय नों नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दे लोगो
दे-दे जागोन दे